खोनाबाय नोंथां? नोंथाङा दा मा खालामासिनो दङ?
औ दा आङो फ्रियैनो दङ नोंथां। दिनैनि टपिकखौ लानानै नै अबेनिफ्राय जागायजेननो नोंथां?
आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनोसै बिदिब्ला आङो जागायनोसै आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला खायसे मावनांगौ हाबानि जाहोनाव जादों होननानै मिथिनो मोनो।
आबहावा गुबुंनाया ओरैनो गारि मटरनिफ्राय ओं खारनाय उखुन्दै आरो खारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो जोंनि न'नि साखाथि बायदिफोराव दाखोर दाला गारनानै प्लास्टिक बायदिनि सावनायनिफ्राय ओंखारनाय
गेसाव मोनामनाय एबा उखुन्दै बायदिनिफ्राय जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। आरो आथिखालाव बिफां लाइफां दानफायनाय बायदिनि जाहोनावबो जोंनि आबहावायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो। बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ मोजाङै गुबुंले जानायनि फ्राय रैखा खालामनोब्ला जोङो खाथि खालायाव कल कारखाना एबा इन्डास्ट्रिफोर थानायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै एबा गाज्रि मैला बेफोरखौ जोङो माखासे नेम बाहायनानै दबथायनो नांगोन आरो न'नि खाथि खालायावबो जों जानानै गारनाय पेकेट बायदिफोरनि प्लास्टिकफोरखौ जों सावालाबासिनो मोनसे जायगा नायनानै बेवहाय गारनो नांगौ। मानो होनोबा बेफोरखौ सावनायनिफ्रायबो बेनिफ्राय ओंखारनाय खावसे गाज्रि उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावायाव साग्लोबनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो एबा
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जोंनि साखाथियाव थानाय इन्डास्ट्रिफोरखौ जों गोजान जायगायाव लांहोनो नांगौ। आरो बांद्राय थांलाय फैलाय गारि मथर निफ्राय ओंखारनाय जायनोखि उखुन्दै एबा दुंहाव थासारि बेफोरखौ जों एसे खमायनो नांगोन। गोदो गोदाय बेफोरबायदि बांद्राय गारि मटर खारियाव जोंनि आबहावायाव बारा इसेबां गुबुंले जानायखौ नुनो मोनामोन। दिनै नाथाइ जों बेफोर बायदि बाराद्राय बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावायाव गोहोम गोलैदों। आरो मानसिफोरनि हान्था मेला जि होंगो दोंगो हानथिनाय बेनिफ्राय ओंखारनाय बारहावायाबो जोंनि देहायाव साग्लोबनो हमो। आरो रेडिय' बायदिसिना बक्स गान दामनायनिफ्रायबो जोंनिया गोबां आबहावायाव गोहोम गोग्लैदों। नोंथाङा दायो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानोना?
औ आबहावा जोंना गारजि जानायनि जाहोना जाबाय जेरै जोङो जेरै प्लास्टिक बायदिसिना बेसादखौ सावनानै जों आबहावाखौ गोबां गाज्रि खालामगासिनो दङ' आरो लोगोसेयावनो जोङो जेरै गारि मथर सालायनाय सालायनायावबो एबा आबहावा गुबुंले जायो। आरो लोगोसेयावनो ओ दंफां लाइफां खम मानसिफोरा दानफायगासिनो दङ' बेनि जाहोनावबो आबहावाया गुबुंले जागासिनो दङ'
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बिदिनो गोबां दानियाथ' गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जेरै मबाइल टावार गोबां माबा माबि बानायनायनि बेलायावबो आबहावाया मा गुबुंले जानो हमबाय
औ नंगौ।
औ
बेनि अनगायैबो आरो नोंथां गोबां दंबावो जेरैबायदि दानियाथ' गोबां गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट हटेल बायदि ओंखारदों नङासै होनबा?
औ नंगौ नोंथां
बेफोरावबो जेरैबायदि जों गोदो बनजों संनाय बायदि हुदाखौ जों नुनो मोनला बेफोरनि
गिदिर गिदिर हटेल एबा रेस्टुरेन्टफोराव गेसनि खायसे गेसजों संनाय मुवा ओंखारदों
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावायाव गोबां गोहोम खोलैयो।
नंगौ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्ला खायसे समाव सुबुंफोरा न' बां लुनो थाखाय गोबां जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो हमदों एबा सिलिंखार खालामनानै बेवहाय न' बां लुदों एबा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर नुदों बेफोरनि जाहोनावबो जोंनि आबहावायाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां औ
आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जेसेबां हायो जोंनि साखाथियाव थानाय बिफां लाइ बिफांफोरखौ जों फोजोबनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला
बेफोर बिफां लाइफांफोरा थायोब्लासो जोंनि आबहावाया सोमखोर समायना गुबुंले जानायनिफ्राय खारग'गोन आरो जोंनि हावाया बांद्राय गुबुंले जायोब्ला सुबुंनि जिउ खुंनायाव एबा सुबुंनि देहायाव जानाङि खायसे बेरामा जोंखौ नारसिननो खाबु मोनगोन बेनि थाखायनो जों बयबो खौसे जानानै आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय बारग'नायनि माखासे नेमखान्थि एबा आदबफोरखौ जों मानिनानै सोलिलांनांगोन
औ नंगौ नोंथां
फाङा गारिखौ बाराद्राय सालायाबालानो जों
खाथि जायगायाव थांनो गोनांब्ला साइकेल एबा थाबायनानै थांनो हायो। बेफोरनिफ्रायबो जों एसे समाव ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ बासायनो हायो।
आरो जों नुबोबाय थादों खायसे मानसिफोरा गावनि न'नि खाथि खालायावनो गोबां दाखोर दालाफोरखौ सावथिंनानै लायो बेनिफ्राय गोबां गेस एबा प्लास्टिकनि खामनाय मुवाफोरा मोनाामहैजोबो। बेफोरनो जोंनि देहायाव हाबलांनानै जों खौ बेराम जानो गोग्लैहोयो। नोंथाङा मोना बेनि बागै एसे बुंबावदो।
औ जों बिदिनो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै मानसिफोरा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जाहैबाय जेरै प्लास्टिकफोरखौ सावनानै उम नोंथाङानो एसे फोरमायबावदो नामा?
ओमफ्राय जों गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ खायसेफोरा बाराद्राय बुरजा जायोब्ला बेफोरखौबो एसे जान्थि जानायफोरखौ जों सावगारो नाथाय बेफोरखौ सावलाबानो जों खायसे खामानियाव बाहायनो हायो जेरैबाय न' बां लिरनाय आरो जों बे बेफोर प्लास्टिकफोरखौ गाराबालानो ज'मा खालामनानै बेफोरखौ हरफिनोब्ला कम्पानि एबा इन्डास्ट्रिफोरा लांफिनो आरो बेफोरखौ फिन गोदानै बानायो
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों आबहावाखौ रैखा खालामनोब्ला जों खायसे मावनाङै खामानिखौ गारनो नांगोन
नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायदि बाराद्राय ओंखारनाय उखुनदैफोरखौ जों होबथानो नांगोन।
न' बाङाव बाराद्राय
दाखोर दाला जायोबा बेखौ जों फबनानै गारनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां
बिदिब्ला जोंनिया दिनै सावरायनो गोनां जानाय खोथाया बेखिनियावनो थाथ'थोंसै गोजोनथोंसै।
औ दे गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।